औ हेल' नोंथां ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
औ ओमफ्राय नोंथांङा मा खालामगासिनो?
औ आं ओरैनो दङ नै।
आतसा ओ आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथांनो आंङो माखासे ओ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव माने रां आरजिनायनि आरोना रां आरजिनाय राहानि बागै मोननैसो खोन ओ खोन्थानो नागिरदोंमोन आरो
औ दे खोन्थाजायो।
औ।
दे बिदिब्ला फोरमायदो नोंथाङा।
औ जागोन दे अब्ला आं फोरमायनोसै।
औ दे।
जों दा नुनो मोनो जोंनि बर' बिमाफोरा गामि गामियाव गोबां टार बेबायदिनो माखासे मा होनो दाउ अमा बोरमा मोसौ फियो आरोना फिसिनानै बेबायदिनो ओ बिसोरो रां खामायनानै गावनि न'खरखौ गथ' गथायाइ फोरोंनायाव बिदिनो हेफाजाब होगासिनो गथ' गथायखौ फरायसालियाव माने बिसोरो फोरोंनो हादों फरायसालियाव फोरोंनो हानायजों लोगोसे बिसोरो गथ'फोरखौ एक्सट्रा मा होनगोन बेखौ टिउसन आरो ना टिउसनफोरबो फोरोङो दा खायफाफोरनाथ' माने राहायानो गैया आरोना जोंनि बे ओनसोलावहाय बर' गामि ओनसोलफोरावथ' जोंहा इन्डास्ट्रि माबा माबि दारिमिनफोर गैयाना मावनोबो जों हाजिराबो मोना जेबो जोंनाव राहायानो गैया आरो दा बेबायदि राहा गैयि खाय माने जोङो मा खालामनो हायो गावबागाव न'आवनो आरोना बिजनेस बायदि खालामनो हायो। बेफोरखौनो दाउफोरखौनो फिसिनानै बा बोरमा माबा मोनसेखौनो आरोना खालामनानै दाउ नङाब्ला बोरमा नङाब्ला मोसौ अमा नोंथाङाबो नु नुखादों जानो हागौना गामि
औ औ नुयो आंबो गामियावनो थाग्रा नालाय।
औ। दा जों गामियावथ' गोबांथार दं आरोना अमा फिसिनाय बेबायदिनो अमाखौ गोबां बिसोरो जोथोन लानांगौ जायो आरो फिसिनायाथ' गोरलै नङा फिसिनायाथ' फिसिगोन लोगोसे आदारबो होनां आदारखौबो मोजां रोखोमनि होनांगौ जायोना देरनो थाखाय नङाबा जानला मोनला बिसोरखौ लानानै दोन दोनबाबो जाया आरोना बिसोरखौ जोथोन लानांगौ जायो आरो मोजाङै। जोथोन लानांगोन बिसनो सम मथे बिसोरनो आ आदार होनांगौ जायो आरो आदार होनांगोन दा बेबायदिनो आरो दा मालाय गोबांथार सुबुंफ्रानो बेबायदि दाउ फिसिनानैबो दाउ फाराम आरोना दाउ फाराम खुलिनानैबो बेबायदिनो जिउ राहा खुंनानै दङ। गोबां मोनोथ' दाउआबोथ' बिराद दसेनो माबा जालाङो ना एरलाङो। उम दाउखौथ' नै सानफ्रोमबो मानसिफोरा माबाखायो बायखायोआनो। सोरनाबा अबावबा फारथि जानाय सोरनाबा न'आव जानाय ना। गो माने बेदरा माने नांखायो आरोना दाउ बेदरफोरा अमायाबो बुंनोनो नाङा अमायाथ' मोनलायनोन थाङा। माबा दसेनो जोबला जोबखायो आर ना हाथायफोराव फानहैयोब्ला मोननोनो नागिरलायलायासो दा दा बेफोरखौनो जोङो माबा खालामनानै रां आरजिनो हायो आरोना फिसिनानै जुदि रां खामायनो माबा गोदाव सोराव आन्दायनानै दङब्ला आरो सोरबाफोर जुदि न'खरनि बेबायदि फरायनानै थानानै आन्दानानै दङोब्ला बिसोरनो राहा होनो हागोन आरो नोङो खोनन्थानानै बेबायदि खालाम होननानै। अब्लानिया माने एसे फार्सआव बेखौ मावनो थाखाय रां नांग्रोगौ जागोन आरो। बेखौ फार्सआवहाय जोङो बायग्रोनांगौ जागोन नालाय।
औ नंगौ।
उम रां एसे थांग्रोगोन आरो। बेखौथ' जेनेबा माबा मोनसे मेनेज खालामनो हायो। जोङो राहा लानो हायो दा बेबायदि राहा खौ जोंनि ब ओ बर' सेंग्रा सिख्ला बेखार जायफोरा फरायनानै बेबायदि बेखार जानानै दं। बिसोरनो लामा दिन्थि नानै होनो हायो आरो। बेफोरबायदिखौ अब्लानिया गावनि आथिं सायावनो गसंथानो हागोन आरो ना। गोजानाव जोंथ' नै थाखा फैसा खामिनि गोबां गोजानावसो थां थाङो नै। बेबायदिनो बेंगलर मा होनगोन कर्नाटकफोरबायदियाव थांनानै सोरबा सोरबा मा जाहैयो। गाव बागाव जिउखौबो खोमानानै लाहैनांगौ जायो ना? जों बहुद खोनायो। निउसफोरावबो जों खोनाबायानो थायो आरो। जोंनि बर' लाइमोनफोरा थांनानै बेबायदिनो सोरजोंबा बुथार जायो। सोरजोंबा माबा माबि मुलि होनानै बुथार जायो। सोरबाबा बेदिनो सुथार जायोबो आरो ना। बिराद दुखुनांथाव दा बेफोर मानि थाखाय जायो? जोंनि जायगायाव माने बेफोर बायदि खामानि मोैनि थाखाय थांनाय जायो ना। लायफखौ गावनि लायफखौ सोलिनो। थांनानै दा गावनि जिउखौसो खोमाहैनांगौ जायो आरो। दा ओंखायनो माने जोंनि बर' समाजावहाय लाइमोनफोरखौ बेफोर बायदि गोजानाव थाङालासिनो जोङो बिसिनो बेबायदि राहा खिन्थानानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो ना।
औ नंगौथ'
औ दा नोंसिनि ओनसोलाव जेसेबां फरायनानै दा बेखार जानानै दं, नों बिसोरनो खोन्थानो हागोन आरो राहा। मोनसे लायमोन आफादा मोनसे माबा लानानै। मिथिं लानानै माने मोनसे मेल खुंनानै बेयाव बुंनानै होनो हागोन आरो फोरमायनानै होनो हागोन। जाहाथे समाजाव औ मा बे लाइमोनफोरा सोलायनाय लाबोनो हानाय बायदि आरो।
औ नंगौ।
ओं दा नों-नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो गोसो दं नामा बेनि बागै?
औ आंबो फोरमायनोसै बिदिब्ला होमबा नोंथांनिसिम।
औ नोंथाङा मा टपिक नोंथाङा मा आयदा फोरमायनो सानदों?
नै आङो बेसर आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम।
अ'
बेसर आबाद मावनानैबोथ' जोङो रां आरजिनो हायो नालाय।
औ
बिदिब्ला होमबा नोंथांनो फोरमायनोसै आंङो। गिबियाव जोङो मोजां जोलैनि बेसर बेगर खौ बासिनानै लानांगौ जायो बेसर आबादखौ मावनोब्ला। बेनिफ्राय बेसर बे-बेसराथ' मोननै रोखोमनि थायो। मोनसे या बेगरा गोमो जायो ओमफ्राय मोनसेया बेगरा गोजा जायो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेसर फोगोन हाखौ जोङो मा खालामना लानांगौ एवनानै लानांगौ। गुरै खालामना लानांगौ हाखौ। बेनिफ्राय बेखौ साफा खालामना लानांगौ आरो जायगाखौ। जेब्ला बे बेसर ओ हाया साफा जायो हाया गुरै जायो एवनानै लाखाङो अब्ला जोङो बेखौ बे बेसर बेगरखौ मोनसे आइजेेंआव खेरखा बा खादा बा मना बायदियाव लानानै जोङो बेखौ गासै बे हा एव हालेवनाय हायाव सारलानानै होनाय जायो आरो आखाइजों लासै लासै सारलांनाय जायो। नायै नायै बबेयाव गोलैदों बबेयाव गोलैया खै बेखौ मोजाङै नायनानै सारनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बे बेसर आबादखौ बांसिनै मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरोना बांसि सिनै नङा माने मेसें बोथोरावसो मावनाय जायो आरो बेखौ। बेनिफ्राय बेसरखौ बेसर आबाद खौ जों बांसिनै बुरजा बिबाङावनो मावनाय जायो जेब्ला हाया हाल एव खांनायनि थाग थियारि जायो अब्ला बेसरखौ जोङो फोनानै लायो आरो।
औ।
बिनि उनाव जेब्ला बेसरखौ जोङो फोखाङो सप्तासे सोनि उनाव बियो बेगरा रज'बोनो हमो बेनि फ्राय जेब्ला बे बेसर बेगरा रज' जेननानै सप्तासे सप्तानैसो थानानै जेब्ला बे बिफाङा एसे देरबोयो बिलाइ खिलिबोहाङो जेरै बिलाइआ गांब्रै गांबा सयखान दसखान बिदि जायो अब्ला जोङो बेखौ मैगं हिसाबै जानो हायो आरो ना मैद्रु हिसाबै जानो हायो बा बेखौ जोङो संनानैबो जानो हायो नङाबा गोथाङैबो सिफ्लेनानै जानो हायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय बुरजा बिबाङाव फैयोब्ला जोङो बेखौ मैगंखौ खानानै जोङो फाननोबो हायो रां आरजिनो थाखाय।
औ
आरो बेखौ जोङो मैगं फानालासिनो मैगं हिसाबै खानानै फानालासिनो दोनोब्ला बे बिफांखौ जोङो देरहोयोब्ला मा जायो बियो देरनानै फिफाङा रानानै फिथाइ थायो बिनिफ्राय बेखौ फिथाइखौ जोङो मा खालामनांगौ राहोनांगौ बि बिफाङावनो। ओमफ्राय जेब्ला बियो बिफाङावनो रायो अब्ला जोङो बे बेसरखौ फुनाय जायो आरो बेसे बेजे बेखौ फुनानै जोङो ओरै थुबुर थुबुर जमा जमा दोनलांनाय जायो बे दुब्लियावनो
ओ
बेनिफ्राय जेब्ला बेखौ फुखांजोबो अब्ला बेखौ जोङो आरोबाव बे दुब्लियावनो रानहोनो थाखाय आरोबाव साननै सानथामसो दोनबावनाय जायो आरो जेब्लासिम बै ओ बेसर खौ फुखांनानै साननै सानथामसिम राननो थाखाय दोनो अब्ला जोङो बेखौ बेसरखौ बुथुमनानै दोननो बा मारा होनो थाखाय मोनसे जायगा थाग थियारि खालामनानै लानांगौ जायो जेरावहाय बबेबा दुब्लि खनायाव बा बा न'आव बिदि साफा खालामनानै लानाय जायो जाहाथे माने बैखौ बेसोरखौ मारा होयोब्ला ओ जेबो हाद्रि लगायदेरफाया आरो बै बेसर बेगरजों
औ
बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बेखौ मारा होयो मारा होयोब्ला बे फिथाइया बेगरा औ फिथाइया गावस्रानानै बेगरा गनानै आलादा जायो आरो बिफांनिफ्राय ओमफ्राय जेब्ला बेखौ जों मोजाङै मारा होयो अब्ला जोङो बै बेसर बिगाब बा जाबोरखौ जोङो मोजाङै बोखारनानै बेखौ बेगरनिफ्राय आलदा खालामनाय जायो ओमफ्राय जेथिया आरो बेखौ जोङो साफा खालाम खाङो बिफांखौ बिनिफ्राय जोङो बेगरखौ आरोबाव बेयाव फिसा फिसा जाबोर बा दाखोर थानायफोरखौ जोङो बारनि मददजों मा खालामनाय जायो साफा खालामनाय जायो बार जेरैहाय सान्दांगायाव लानानै जोङो बेखौ गोजौ थिखोनानै सालिनाय जायो आरो सालियोब्ला अबा मा जायो बै बेगरा बेना गिलिर जायो नालाय बेगरा ओरै सिदा गोलैसिगोन ओमफ्राय बै दाखोर जाबोरफोरा रेजें जायो नालाय बिसोरो बै बार बारनायजों गोजानाव गोग्लैहैयो आरो बेबायदि जोङो बेसरखौ साफायै मोननो हायो ओमफ्राय आरोबाव जोङो बे साफा खालामनानै मोननाय बेसर बेगरखौ जोङो मा खालामनांगौ फोरानबावनांगौ एसेबाव जा जाहाथे माने बैयाव एसे एनै दै नांनाय बा सिनायफोरा मोजाङै रानजोबो आरो उनावहाय गाज्रि जाया बेगरा
औ
बिनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो जेब्ला बियो रानोब्ला जोङो बेखौ मा खालामनो हायो बेसर फेरेदग्रा दाजिमाव जोङो लांनानै बिनिफ्राय थाव बरननानै लाबोनो हायो। ओमफ्राय बे थावखौ जोङो न' न'आव बाहायनो थाखाय लाखिनो हायो आरो नङाब्ला नोङो रांनि गोनांथि जायोब्ला नों बे खौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जाहाथे जोङो न'खर सालायनायाव रांनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनो हायो बेबायदि आरो नङाबा नोङो बे बेसर बेगरखौ